औ नोंथां हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
होमबा नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा टाइम होनो हागोन ना दसे
औ हागोन नोंथां हागोन
औ औ औ होमबा जोङो जोंनि बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां जागोन दे औ औ औ
होमबा अनदला ओंख्रि होनोबाथ' जोंना बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौआवनो फोरोंना गालांखानाय हा नङा होमबा नोंथां गोदोनि फ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो जाबोनाय बा आबै आबौ न आवनो फोरोंलांखानाय
औ औ
जिहेथु अनदला ओंख्रिखौ जानो बोरै माबायदि मोनो नोंथाङा
जोबोद गोथाव मोनो नोंथां बर'नि ओंख्रि जाबाय नालाय
औ औ नंगौ नंगौ अनला ओंख्रि नोबाथ' रावबो गोथाव नङा बा मोजां नङा होननानै बुंनो हानायथ' गैखाया ना गासैबो मोजां मोनजोबखायो दा जेनेबा अनला ओंख्रिखौ
औ
बोरै बोरै सङो नोंथाङा एसे बा अनला ओंख्रिया बोरै जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन दा गिबियावनो आङो जोंनि ओनसोलफोरावहाय अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायो बा मा रोखोमै जायो बेनि सोमोन्दै नों नोंथांनो आङो फंनैसो बुंथिनानै होनो सानदों आरोना नोंथां दा गिबियावनो जोङो अनलाखौथ' जोङो अनेक दाउजोंबो जायो नाजोंबो जायो मेवाइजोंबो जायो अनेक रोखोमै संनानै जायो नालाय गिबियावनो जोङो गिबियावनो अनलाजों दाउजों आरो मेवाइजों बे मोनथाम जिराद जोंहाय बोरै जायो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो गिबियावनो जोङो ओ मेवाइ मेवाइखौ नांग्रोगौ नालाय मेवाइ नांगौ मेवाइखौ जोङो बारि बागानाव थांनानै अबेयावबा हाग्रा बारियाव थांनानै जों जोङो दाननानै लायनांगौ जे औवा गोरलै खिलिजेननाय खिलिजेनन्नाय बेखौ मेवाय होननानै बुङो नालाय बेखौ जोङो बारिनिफ्राय बा बागाननिफ्राय लायो गिबियावनो अनल मेवायाबो अनेख रोखोमनि दङ जेरै हाग्रानि औवा न'नि औवा बिनिफ्राय ओ थेलेबास औवा। मेलला रोखोमनि दं आरो ना ओमफ्राय बिनि मादाव सबसे गोथावसिन मेवाइ होननानै बुंङोब्ला हाग्रानि औवाया गोथावसिन जायो आरोना। औ बिब्दियैनो ओह गुबै आयदायाव फैसै जोंङो दा ओह अनलाजों मेवाइजों दाउजों गिबियाव जोंङो अनला देनो अनलाखौहाय अनला ओंख्रि खालामनो थाखाय जोंङो माइरंखौ सोमग्रोनांगौ जायो। सोमनानै दोननानै जेब्ला एसे गुरै जायो गुरै जायोब्ला जोंङो उवालाव सोरबाबा थफियाव देनानै उन गुन्दै खालामो आरोना। बिनि उनाव जोंङो ओह दाउखौबो जोंङो सिथारनानै रेडि खालामनानै लागोन गोदानानै बेदरखौहाय बेनिफ्राय जोंङो दा जोंङो ओह इख्रिखौ संनो थाखाय जोंङो ओ सारायखौ अराव जमनोसै आरोना। जननानै जोंङो बिनि सिगां जोंङो सामब्राम सामब्राम गुफुर सामब्राम पियास ओमफ्राय संख्रि, बानलु थाव गासिखौबो मस्ला हालदै रिडि खालामग्रोजोबसै आरो ना। रेडि खालामनानै लानानै जोंङो बिनि उनावहाय जेब्ला सारायखौ अराव हरगोन अराव हरनानै जेब्ला साराया एसे गुदुं जागोन गुदुं जाग जायोब्ला जों थावखौ सेरनोसै आरो ना सेरनानै। बिनि उनावहाय सा जेब्ला थावा गोयो। गुदुं जानानै अब्ला जोंङो सामब्राम सामब्राम पियास ओ बानलु बेखौहाय जोंङो सारायाव हरनानै एवनोसै आरोना अब्ला बिनि उनावहाय जोंङो दाउखौ सिगां एवग्रोनानै लानोसै। नंङा होमब्ला दाउखौ दाउ बेदरखौ जोंङो एव एवग्रोनानै लानोसै दाउ एवनायावहाय जोंङो संख्रि एसे हरबाय। जोंङो खोस्लिजोंहाय फिदिंबाय थाबाय बिनि उनावहाय। ओहोम ओ दसे खोबहाबनानै दोननानै। बिदिनो नै मिनिट बा थाम मिनिटसो खोबहाबनानै दोनबाय आरोना। गावनि दाउनि माखासे दैया ओंखारनो थाखाय बिनि उनावहाय जोंङो। बोखांनानै दाखिनिखौ बोखांनानै हालदै हरनानै जोंङो हालदैखौ। खायफाबा। बेदरजों खेबसेनो गलाय खायो आरोना खाय फाबा गलाया जोंङो खोबनानै दोनो। थिग बिनि उनावहाय हालदैखौ खोबनानै दोननानै बेदरखौ एवनानै दसे एवफामनोसै आरो ना। बिदिनो ओ दाइन मिनिट बा जि मिनिटसो जोंङ बेदरखौ एवफ्रामसै एवफ्रामनानै दोननानै जोंङो। जेब्ला मोनफ्रामहाम मोनफ्रामहाम खांनानै दस्रा आगजुआव दोनथ'नोसै बिनि उनावहाय जोंङो दानिहाय- अनला अनला गुन्दै बेखौ बेयाव हाय जोंङो अनला खौ अनलाखौहाय सोरबा सोरबा दैयाव गलायखायो आरोना अनला गुन्दैखौहाय। दै गुदुंङाव हाय लानानैहाय मोनसे आगजुआवहाय मोनसे गामलाबा मायाव लानानै गलायखायो आरोना दैजों बेनि सिगां जोंङो ओह दाउखौथ' एवखांबाय नालाय दा जोंङो मेवाय। मेवाइखौहाय जोङो ह हागोनानै लानानै। सुनानै सारायावहाय जोङो बिखौबो दाउखौ जिरखम एवदों बेबायदि नो एवनांगौ आरो ना एसे एवफ्रामनानै लानानैसो जेब्लानाखि मेवायाहाय गुरै जायो गुरै जायोब्ला बेबायदिनो जोङो संख्रि बानलु हा गासैखौबो हरजोबनानै जोङो एसे फोमोननानै दैखौ हरो आरो जोंना दै हरनानै जेब्लानाखि दैया गुदुं जायो अब्ला जोङो माबाखौबो ओ अन गुन्दैखौबो गलायखाबाय नालाय। जोङो हरसै आरोना ज खेबसेनो सारायावहाय सारायाव हरनानै बिब्दिनो जों एरबाय थानोसै जेनेबा एराब्लाबोथ माबायाहाय अन गुन्दैया माबा अनला ओंख्रिया गोदै नालाय सारायाव सिथाबो खामथाबो बिनि थाखाय जों औ बिनि थाखाय जोङो एरबाय थानांगौ जायो नोंथां बिनि उनाव जोङो जेब्ला जेब्ला
बिदिनो ओ बा मिनिटसो एरखांनानै बिदिनो स्नि मिनिटसो एरखांनानै जोङो बेदरखौ होसनो आरोना दाउ बेदरखौ होसननानै जोङो बिदिनो ओ गासै बिदिनो थामजि थामजिबा मिनिटसो लायो आरोना मेवाइ अनला दाउ ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों फोमोननानै बे रोखोमैनो जोङो संनानै जायो आरोना। दा आङो गिबियावनो आं जोंनि ओनसोलावहाय मेवा ओंख्रिखौ बोरै जायो आङो नोंथांनो फोरमायथिबाय दा नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ मा बोरै रोखोम नि मा मा जिरादजों मा मा मैगंजों जाबावो आं मिथिनो लुबैदों आरो ना नोंथांनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथांनिसिम आ गोजोननाय थाबाय माने नोंथाङा नोंथांमोननि खिजाय नोंथांमोननि साइद आवहाय माने माबादि रोखोमनि नि अनला ओंख्रि जायो नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय माने बिराद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां औ
दा बिदिनो नोंथां मोननिथिजाय जेरै जायो जोंनिथिंजायबो बिदिनो बे अनला ओंख्रिखौथ जों बुहुद रोखोम बुहुत माने मैगं फोरजों जायो होनबा नङा नङा होमबा नोंथां। जेरै जोङो अनला ओंख्रिखौ जायो मोदोमफुल बिबारजोंबो जों जायो। बारसिखा बिबारजोंबो जों जायो ओ खांख्रि खरलानि बिलाइजोंबो जों जायो। आरो अमाफोरजोंबो जायो थाइगिरफोरजोंबो जायो। नङा होमबा नोंथां बिदिनो जेरै नोंथाङा बुंलांदों जेरै जोङो माइरंखौ सोमग्रोनानै दस मिनिटसो सोमखांनायनि उनावहाय
औ
बिदिनो उवालाव जों देयो अन गुन्दै खालामनानै लायो अन गुन्दै खामलां खांनानै लानायनि उनाव जेरै ओ बेफोर दाउफोरजों सङोबा दाउखौ गोदानानै लाग्रोबाय।
औ
गोदानानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो दाउखौ जेरै अनलाखौ नोंथाङा नों दैजों गलायनानै लागोरो। नोंगौ माने बि खौ सोरबा सोरबा माने दै गुदुं बे दै गुदुं फुदुंनानै एसे एसे एसे गलायो बा सोरबा सोरबा माने खुरिफ्राव बा माबाफ्राव माने अनलाखौ मोजां गलायनानै लायो आरो।
औ नोंथा औ
जिथु अनलाया गथा गथा दाजाथों बिक्षनि थाखायहाय बेखौ खालामनाय जायो आरो
औ नोंथां औ
गलायनानै लाग्रोखांनायनि उनाव जोङो दाउखौ हाफ पारसेन्ट एवनानै लासिगोन आदाखौ मोननानै दोनखाबाय जोङो दाउखौ गोदाखांनानै बेनि उनावहाय जेरै- नोंथाङा होनदों जोंना माने दै गुदुंखौ गोदौ होनानै अनलाखौ होसननानै जेरै जोङो दसे गोबौखिनि गोदौहोनानै जिहेथु जों होगोन दाउ बा खारैफोरखौ होनानै लानानै जोङो दाउफो दाउ एवनानै दोननायखौ जोङो होसननानै इदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों। बिदिनो फोमोनो जों जेबो
औ औ
नोंथांथिंजाय जेरै सङो बिदिनो एखेयानो बे जोंना गोदो आबै आबौ मोनानो फोरों लांखानाय नङा होमबा नोंथां? अनला ओंख्रियाथ' गोथावखा जों गामियावथ' जाथ' खायो आरो दा बुंनो थाङोबा जोंनि सोहोरनि मानसिफ्राबो जानो माने सहसै दानि जुगावहाय अनला ओंख्रिखौ मानि थाखाय होनोबा जोंना टाउन सिटिफ्रावबो जोंना गिदिर गिदिर हटेलफ्रावहाय अनला ओंख्रियानो मेन ओंख्रि जायो जोंनि बर'फोरनि माबायावहाय
औ औ
जेरै आइ हटेल ओ बाजै हटेल बेफोरावथ' जोंङो अनला ओंख्रिखोनो मेन दि मोनाजायो नंआ होनबा नोंथां दा जिहेथु बुंखाजोब्बाय नोंथाङानो प्रसेसखौ आं बारा गोलाव बुंला नैबे जेनेबा जोंना सोहोरनि मानसिफ्राबो माने जानायाव सहस होयो आरो दानि जुगाव जेरै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जोंना बुहुत हटेल दङ। क'क्राझार बङाइगाव गुवाहाटि माने आइ आइ ह हटेल बा बाजै हटेल बहुत गोबां जाबाय जोंना बेफोराव माने अनला ओंख्रिखौ माने बहुट मोननो थांसिगोन। दानि जुगावहाय अनला अनला ओंख्रिफ्रा जोंना एबेलेबोल माने जानोबो गोथाव गुबुन बु -हु हु बुहुत मानसियानो जायो आरो सबबो मोजां मोनो। अनला ओंख्रिखौ जानो आंबो बिराद मोजां मोनो बिलाहिफोरजोंबो जायो। माने मिलौलायनाय एकदम पुरा गोथाव ओंख्रि आरो इफोरो
औ नोंथां औ
औ ओमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम माने बिदि मोजां माने नोंथांमोनसि साइदआव बोरै जायो बेखौ बोरै सङो? बेखौ फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांसिम माने गोजोननाय थाबाय।
औ आंबो नोंथांनि माखासे ओनसोलफोरनि मारैहाय संनानै जायो बेखौ नोंथाङा बुंथिनानै होनायनि थाखाय आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा जोंहा समायाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? औ उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन दे नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों ।